हेलौ
औ नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो दा रायलायनायनि टपिकखौ दैखौ दैखौ लानाय जादोंमोन नालाय। दा जोङो दैखौनो सावरायसै होमबा ना नोंथां?
औ बे टपिकखौथ' आं सावरायखांबायमोन।
अ
ओमबाबो देलाय नोंथाङा बुंग्रोदो।
आ दैयाथ' जोंनि थाखाय बहुद गोनां नङा होमबा? जोङो दा दैखौ मोननो थाखाय जोङो टिपकल गायनांगौ, मटर गायनां मटर गाय नांगौ। ओमफ्राय जोङो दै खौ आइरननिफ्राय बासायनानै लोंनो थाखाय जोङो फिल्टारनि गोनांथि जायो। जोङो फिल्टाराव जोङो फिल्टार बायनांगौ। ओरैजाय फिल्टारखौ दोननो थाखाय जोङो बिदिनो बा सिमिटजों जोङो खुन्था बानायनानै गोजौआव थिखोनानै जोङो आरामै बाला बिदिनो मुस्रि होनानै आरामै सरनानै लोंनांगौ जायो। ओइ जोंनि थाखाय बुहुत खहाबो दङ मानो होनोबा जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गायनायाव होन। ओरैजाय आबाद हानायाव होन। ओरैजाय उम अखाफोर बारा जायोबा जोंनि सिटिफोरखौबो गामिफोरखौबो बुखारलांजोबो आरो। दा ओंखायनो जोंनो अखाखौबो बारा जाबाथाय जोंहा खहाबो दङ आरो खमबाबो खमद्राय जायो रानस्राव जायो। जों माने दैनि थाखाय बेबो सम सम लानानै बुहुद उसुबिदा जायो आरो। दा जोंनि साइदथिंथ' ओरैनो दाख्लैहाय जेन ओरैबायदि अखा हादों। बानायानो माने दस न'खर फन्द्र' न'खरसो ओरैबायदि खहा जादों आरो। खहाया मानो होनोबा जों गामियाव लोमो माइ गायदोंमोन माइखौबो से स बुखारलांजोब्बाय सोरनिखौबा न' बां सिलिंखार खालामलांजोब्बाय बबेथिं जादों अबेथिं मानो जानानै बिराद खहा जादों आरो दा जोंना जों जोंनिथिंजाय दा नोंथांमोननि फारसेथिं दैबानाया माब्रै दैया ख-खहा खालामदोंना खालामाखै एसे गुवारै फोरमायना हरदो नोंथां
औ जोंनि जोंनिथिं जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि दैबाना जा जाया मानो होनबा जोंनि ओनसोला एसे गोजौ नालाय जायगाया बेनिखायनो दैबानाखौथ' जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना अब्लाबो खा थि खाला दायो ओ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जोङो ओ रा दाब बिलाइनि गेजेरजों मोनगासिनो गोबां दैबाना जानाय बे नङा होनबा आरो बेबायदि बेबायदि दैबाना जानाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखु नांथावबो आरो मानो होन
गोबां आबाद फोथारजों न' बां गासैबो जोब सुस्रांलाङो दै बाना जाबाथाय आरो बोसोराव जेरै जोङो दाबायदि समाव जोङो माइ गायो नङा होनबा? बे बेफोरखौ माने माइ गायनायफोरखौ आबाद मावनायफोरखौ जोङो गासैबो माने दैबाना जाबाथाय बेफोर जोबस्रांलाङो। जोबोद खस्थ' जायो सोलिनोबो थानोबो जायगा गैयि जायो बि मानसिजों लोगोसे जिब जुनारफोराबो दंफां लाइफांफोराबो। गासैबो जोबलाङो नङा होनबा
नंगौ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो आरो दैजों जेरैबायदि नोंथाङा बुंदोंमोन दहाय जेरै दैखौ जोङो मोजाङै लोंनांगौ आरो ओ दैनिफ्राय जोंहा जोबोद खहाबो जायो नंगौ दैनिफ्राय जोङो जोंहा जोबोद बेमार आजारफोरबो जायो मानो होनबा दै आइरन गोनां दैफोरखौ जोङो लोङोब्ला जोंहा किडनिनि बेमार आरो गोबां अन्थाइ जानाय माबा माबि गोबां बेमार फोर जानाय खौ जोंङो खोनानो मोनो ओंखायनो दैखौ जोंङो अरायबो मोजां ओ खालामनानै लोंनांगौ नंङा होनबा? फिल्टार बानायना ओ बानायनांगौ आरो दानि आथिखालनि मुगायावथ' गोबां रोखोमनि ओ फिल्टारफोरखौ जोंङो मोननो हायो बेफोरखौ लाबोनानै लानांगौ नंङाबा गाव बो बानायनो हायो गावबो बाला अन्थाइ होनानै बेखौ मोजांङै फिलटार बानायना लानो नांगौ दैफोरखौ मोजांखौ लोंनांगौ अरायबो औ बेबायदिनो आरो नोंथांङा माबाफोर बुंबावगोन नामा दैबानानि सोमोन्दै? एसे फोरमायबा साबसिन जागौमोन होनना सानो आं।
ओ दैबाना होनबाथ' गासिबो अल इण्डियाआवनो दाख्लैनि बानायाथ' गोबांङानो जाना थांदों खोनादों बो ओरैजाय साइथिं बायनाय मा बायनाय जोंनियावल' नंङा बहुत मानसिनाव खहा खालामदों आरो रो ओरैबायदि जादों दा जोंनि थिंजाय माइ गायफुबाय थानाय आबाद मावनायावथ' दैनि बुहुद गोनांथि जायो नालाय दा दैखौबो नांगौ जायो नै दा सान्दुंसो दुंलायबाय नै सान्दुं दुंनानै जोंनि आबादखौ गोजा गारजि खालामजोबसिगोन आरो दा ओरैजाय जोंथिं जाय दा दैबाना जानानै फल' खोबदों न' न' सेस हाबजोब हाबजोबनानै दा थानो हायै जाना दं सोरनाबा सो नाबा दै बानाया आइथिं आखाइ सेस अरलाबजोबनानै दंङ। सोरनावबा न' सिं सिं हास्रा फुलुंङा जा गोजौ गोजौ जाना दंङ थारमाने जोंथिं दाख्लै बानाया बहुत खहा खालामदों आरो ओमफ्राय दा था थानो हायि बायदि जाना दंङ आरो दा ओंखायनो दा ओंखायनो ओरै लामायाबो ओरैजाय जोंना गोलाव नालाय दालांबो होदोंमोन कालबार होदोंमोन दैया ओरैबायदि खहा खालामदों जोंखौ आयु माने गामि दरनैसोआ माने दैयावनो गोजावनाय बायदि जाना दंमोन आरो दाख्लैहाय जानोबो लोंनोबो सु सुग गैया बोरमा मोसौ अमा दाउ ओरैबायदि खहा जादों आरो दा ओंखायनो जोंङो बेखौ होबथानो थाखाय जोंङो उम बस्थायाव बाला बे बाला सोनानै खा थुमनानै रायजोफोर ज' जानानै जोंङो दैखौ थेनांगौ गोनां जादों आरो दा जोंङो थेबाबो थे थेनो हायैनि थाखाय जोंङो लामा सामा सेस बायस' लांजोबनानै गोदाव सोराव जाना दंङ आरो
औ
दा ओरैजाय अखायाबो अखा ओरैबायदि अखा माथो बुंबावनो नोंथां बिराद गाज्रि खैफोदाव उम गोलै थाना दं आरो दाख्लैनि अखाया ओरैजाय गोजान गोजानाव बो जोंनिथिंजाय ट्रेन आलि ओरैजाय ट्रेन आलियाबो बायदों। ओरैजाय ट्रेनानो फैनो बुहुद खस्थ' थांलाय फैलाय खस्थ' जादों आरो। दा ओरैजाय नैबे जोंनि लामा गामियाबो दैब' जों थांलाय फैलायफ्रा बिराद गारि मथरनि थाखाय बिराद खहा खहा जाहैदों आरो। दा नोंथांमोननिथिंजायथ' दैबानाखौथ' बारा नुनाय जायादां? एसे फोरमायलाय नोंसिनिथिं बारा नुनाय जाया
औ औ औ‌ जोंनिथिंबो थिंथ' दै बानाया नुगो नुआनो माने गैयानो मानो होनबा जोंनियाथ' गो जौ नालाय जायगाया ओमबाबो खाथि खाला जोङो नुनो मोनो आरोना जेनेबा आरो दैबाना जाबा माबायदि खहा जायो बेखौ माने खाथि खाला ओनसोलफोराव नुयो। आरो गोबां खहा जानायफोरखौ जेरैबायदि ओ दा थ' गोबां जेनेबा फरायसालियाव थांनाय गथ'फोर दं बिनि बिस सोरनिबो माने दैबाना जाबाथाय बिसोरो फरायसालियाव थांनो हाया। आरो गोबां ओ बाहेराव खामानि मावहैनाय ओ फोरोंगिरिफोर मावहैनाय बा सरकारनि साक्रिफोर मावहैनाय न'निफ्राय थां फैलाय खालाम ग्रा मानसिफोर दं बिस बिथांमोननि थाखायबो दैबाना जाबाथाय जोबोद खस्थ' ओ लामाफोरावबो दै लोमसावजोबोबाथाय थांलाय फैलाय खालामनो खस्थ' गारि मटर फैनोबो जोबोद कस्त' जायो बेबायदिनो आ ओ दैबानाजों
माने गोबां बेमार आजारबो जानायखो नुनो मोनो दैबाना जाबा। नङा होनबा दैबाना जाबाथाय गोबां रोखोमनि बेमार आजार जायो। आरो ओम बेबायदि मोदोमफोराव सिथर जानाय मा बेफोर बेमारफोरा बांसिन जानायखो जोङो नुनो मोनोआरो।
ओ दैबाना जाबा आरो बेनिखायनो ओ जाय जायगायाव माने बोसोरफ्रामबो दैबाना जायो बे जायगानि मानसिफोरा ओ जेनेबा ओ सिगाङावनो इसे थाग थिगा जानानै थानांगौ। जाहाथे दैबाना जाबाथाय बिथांमोना एसे मोजाङै ओ मोजां साबसिन जायगायाव थानो हानाय बायदि
नङा ओमबा
नंगौ नोंथां नोंगौ
ओ
दा बुंनो थाङोबाथ' दा जोंना रानस्राव जालायबाय ओरैनो दै बानाया ओरैबायदि जादोंमोन दाख्लैहाय न' बां लोमसावजोबनानै इसे मानसिफोरखौ खहाबो खालामबाय। बिराद ओरैजाय गोजां गारि मथरबो बारनो हाया। मा खालामनो मा मानो गोदाव सोराव उम जाजोबनानै गामिखौनो सिलिंखार खालामजोबदों आरो। दुखु नांथाव जादों। दा ओमबाथ' जोङो दैनि बागै नोंथां बुहुद गोबाव सावरायबायना?
औ
दा जोङो बिखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां समाबो जाबाय गोबोद मोनसि बे आयदाजों सावरायलायनोसै।